हेलौ
थां
औ नोंथां
नोंथांनो दसे सम रायलाय जागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां।
औ दे बिदिबालाय नोंथांजों आंङो ओ मन'रन्जन लाहारिनि आलायस्रि सल'मानि सोमोन्दै सावरायनो।
ओं नोंथां।
औ नोंथांङा फोरमायलांदों आंनो नोंनि मोन्दांथिजों।
मन'रन्जन लाहारिनि जि आलायस्रि सल'मा बेयो मोनसे समाजारि सल'मा आरो बियो मोनसे सोरजिलु। थुनलाइ होननानै जोंङो बुंनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
बे थुनलाइखौ एबा सल'माखौ मनरजन ला हारिआ। जोंनि सरासन सरासनस्रा बर' समाजाव मोगथां बर' समाव जाबाय थानाय एबा जाफ्लेबाय थानाय जाथाय एबा जानो हाथावना जा जाथाय बे जाथायखौ बोना लाबोनानै बे आलायस्रि सल'माखौ जोनोम होनायखौ जोङो नुनो मोनदों।
औ औ
बे सल'मायाव मनरन्जन लाहारि बिथाङा आइजो आइजो गादबनाय बे मोनसे माबाखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोंनि समाजाव जे धोनिफोरा गोरिबखौ गादबना दोननाय। गोरिब नि सायाव इनाय मावनाय बे मोनसे। थासारि एबा सावगारि बेरखांना थानायखौ जोङो नुनो मोनदों।
औ औ नंगौ नोंथां।
आलायस्रिया सासे हिन्जावसा फरायसुलिमोन। बे सलमायाव आरो आलाइस्रि
औ
आलायस्रिया गंसे गोरिब न'खरनि फिसाजोमोन।
औ नंगौ नोंथां।
बेखौ गावनि जिउआव एबा गाव गावनि जि जिउखौ लानानै गोबां सिमां सिमां दोङोमोन दंमोन। बे सिमांखौ जाफुं होनो बियो थैथां नाजादोंमोन। बेहा नाथाय सानसे खालि। बेबायदिनो ज मलेन मुंनि सासे। गाज्रि आखु। नि सेंग्राजों बियो जिनाहारि खालामजादों। जेराव बिनि गासैबो जि लांनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो बेै बायदि नों
औ।
आलायस्रिया गावनि गासै सिमां गासै सिमांफोरखौ सेफायनानै लानो गोनां जानाय। बे थासारिखौ जोङो नुनो मोनदों बे स खालामियाव बेनि अनगायै। आलायस्रिया बेफोर जेंनाया जे समाजा जाबाय थाया एबा बेफोर जेंनाया जे। आरो गावनि अनगायै गुबुननियाव दा जावथों बेखौ साननानै आलाइस्रिया मलेन। बे गाज्रि सेंग्राजों हाबा जानो होननानै थांखि लादों। आरो बेबायदिनो हाबा जादों हाबा जानायनि उनाव नाथाय। आलइस्रिया गं‌ एसे गोरिब नखरनि फिसा जानायखाय बियो। बै मलेननि नख खरनि। मानसिफोरजोंबो नासयजादों बिजावजालि दुरजांजों। बे नासय जादों आरो बिजाबजालि दुर अ बुरजा आलायस्रिनि सायाव एबा हिनजाव माहा माहारियानो हिनजाव माहारिनि सायाव इनाय खालामनाय बे सावगारिखौ जोङो नुनो मोनदों दुरजाङा गावनि बिनानावखौ मलेनजों हाबा होनो थाखाय आलायस्रिखौ सिथारनो नागिरनाय बेफोर थासारिफोर फोरखौ जोङो नुनो मोनदों नाथाय जोबनायाव आलायस्रिया देरहासार जाहैनायखौ जोंङो नुनो मोनदों जे आइजोआबो जे नाजायो ब्ला हायै जेबो खामानि गैया एबा बाथ्रा थाहैया बे बाथ्राखौ बे सल' जोङो बेरखांनायखौ नुनो मोनदों बे सल'मायाव बर' समाज एबा मोनसे जोंनि बर' समा जाव जाफ्लेबाय थानाय जाथायफोरखौनो जोङो नुनो मोनदों बेयो दोंसे समाजारि स मावनानै आङो सिखौनानै बुं मोननाय जादों आरो बेयो मोनसे सोरजिलु थुनलाइ बेयो सैथोजों जेबो सोमोन्दो गैया बे सल'मायाव थानाय जि मोजांथायफोर बे सैथोजों जेबो सोमोन्दो गैया नाथाय जानो हा थाव थाव आलइस्रिनि बायदि जे जिउआव जेरै जादों बेबायादि जानो हाथाव जानो हागौ एबा जानो हाथावथाव बे बाथ्रा खौ बोना लाबोनानैसो मन'रन्जन लाहारि बिथाङा बे आलायस्रि सल'माखौ जोनोम लायखौ जोङो। नुनो मोननाय
औ
दा बे आलायस्रि सल'मानि सायाव नोंथाङा माबाफोर मिथि बांसिनै मिथिगौ नामा?
औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ आलास्रि सल'माया बियो मनरन्जन लाहारिनि। गांसे समाजारि सल'मा मिथिबायना नोंथां? औ। बेयावहाय आइजो सान्थौ उनिस सोमोन्दै बेयाव बेरखांबाय खौ मोननो हायो।
अ
बे आखोखौ नोजोर होनानै बेवहाय आइजो सान्थौनि सोमोन्दैखौ मिथिनायखौ बा बेरखांनायखौ बेयावहा माय बे सल'मायाव मोननो हायो मिथिबायना नोंथां?
औ औ नोंथां।
औ।
बि औ बियो कलेजाव फरायबाय थायोमोन। आइजोफोरा जे गावस फोरहाबो गावनि आथिङाव गाव नै मोनसे थांखि थायो। बे थांखि खिया बिथां आलायस्रिनियावबो
औ नोंथां।
नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय
औ नोंथां।
थां
औ-औ नोंथां। हेलौ नोंथां।
मिथिबायना? नोंथां जाय खौ फेलें खालामदोंमोन म
औ नोंथां।
बिथाङा मा खामदोंमोन आलायस्रिखौ जिनाहारि खालामदोंमोन मिथिबायना। औ सासे आइजोआ जिनाहारि खामजाबाथाय समाजाव माबायदि नोजोरजों माने नायजायो।
औ नोंथां
रि जायो।
औ नोंथां
से आइजोआजे जिनाहारि जाखांनायनि उनाव समाजाव गेजेन थाखोनि आखुखौ जे मोननो हायो। समाजनि मानसि बिखौ जों गाज्रि
औ नोंथां
आयजोनि गोरोन्थि गैया जा सेयावबो जे समाज नि मानसिफ्रा आइजोखौनो दुसियो। बेफोरबायदि आइजो सान खौ गादबनाय आइजोखौ समाजनि मानसिफोरा गादब आरो गेजेन नोजोरजों नायनाय बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानै नोजोर मा खालामदोंमोन बिथां मनरन्जन ला बेखौ सल'माखौ लिरदोंमोन। मानो होनब्ला जोंनि समाजाव आइजोआ बेबायदि जिनाहारि जाबा समाज नि मानसि। बेखौ जोबोर गाज्रि नोजोरजों नाय जायो। आयजोखौसो बेफोर बायदि औ आइजो खौसो बेफोर बायदि गाज्रि जिनाहारि जाबाथाय आइजोखौसो समाजनि मानसिफोरा दुसियो। नाथाय हौवासा सुबुं माहारिखौ हौवा सुबुं माहारि खौ बेबायदि नोजोरजों नायनाय जाया। बेफोरो मोनफा मोनफा जोंनि समाजनि साननाय। बेफोरनिफ्राय बेफोरनि फोथायनायनिफ्राय। माने गास गासै सुबुं माहारिखौबो सांग्रां खालामनो थाय। मा खालामदोंमोन बिथां मन'रन्जन ला हारिया माने बे सल'मा। खौ बिथाङा लिरनाय जादोंमोन औ बेयावहाय मा जादोंमोन। मलेन मुंनि बै आखल गाज्रि सेंग्राया। आलायस्रिखौ जिनाहारि खालामनायनि उनावबो मा खालामदों। गावनि गोरोन्थि मावनाय बे दसखौ
औ।
गावनि दस गाव जि दस मावदों बे बाथ्राखौ बिथाङा गनायना लायाखैमोन।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेबायदि फोथायनाय दङ जे। हौवा सुबुं माहारिया गासै खामानिखौनो मावनो हायो। जिनाहारि खालामबाबो बिसोर समाव मा खालामनाय जायो जिरि नोजोरजों नायनाय जाया। मिथिबाय ना नोंथां। औ समाजनि मानसिफ्रा आइजोआ जिनाहारि जाबाबो जे आइजोखौनो दुसियो बेखौ बे सलमायाव थानाय मलेननि न
औ
बिबाजै औ बिबाजै बिनि गेजेरजों माने बे सल'मानि बेफोरबायदि जाहानायखौ माने गोरलैयैनो मिनो हायो। बेनिखायनो माने बे सलमाया बुंनाय जायो। जे बे समाया गांसे आइजो गादबनाय आइजोखौ सांग्रां खालामनाय बेनि मोनसे गाहाय समा होननानै माने बे सलमाखौबो मनरन्जन लाहारिनि थाङा लिरनाय जादों।
औ
मिथिबायना नोंथां औ बे सलमानि गुबै थांखियानो बेनो जे समाजाव माने बेबायदि आइजोफोरखौ गा ज्रि‌ नोजोरजों जेन नाया आइजोआबो जे आइजो खौ बुजिनांगौ मिनांगौ औ बेफोर नि थाखाय बे सल'माखौ सांग्रां खालामनो थाखाय बिथां मनरन लाहारि या लिरनाय जादों बेखौनो नोंथां औ दे बिदिब्ला दिनै नोंथां जोबोर साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम ओ दिनै आं बेयावनो दोनथोंसै नोंथां औ गोजोननाय थाबाय